औ औ खोनादों ओ नोंथांनो माने नोंथांजों दसे सम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ औ हागोन औ सावरायजागोन।
औ होमबा जोङो बिदिनो माने जोंनि माने जों मा जाबा जोंनि देहाया माने मोजां जायो जों मा जाबा जोंनि देहाया बिदिनो प्रब्लेम बा गाज्रि जायो बेफोरनि बागै एसे सावराय निसै नामा नोंथां?
औ जागोन।
औ नोंथाङानो गिबियाव एसे फोरमायग्रोदो नामा नों
औ हागोन ओ जोङो जानायनि बागै बुङोब्लाथ' आथिखालावथ' गासैबो बुस्थुआनो जेनेबा ओ गाज्रिखौहाय जेनेबा जोङो मेदिसिन होनाय एबा मुलि होनानै जों गासैबो मेगंखो बोखांनाय जायो नङा होमब्ला बैफोर दारैनो जोङो माने बांसिनानो आथिखालनि मानसिफोरखौ बेमार जानाय गेस्ट्रिक जानाय एबा ओ दसेनो प्रेसार स्ट्रक जालाबायनाय बैफोरखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै आरो नाथाय गोदोनिबा दिनावहाय जोङो ओ ओ माने गोबोरखि हासारजोंनो जोङो जिखुनु मेगं गायो जिखुनु मैगं ओ गायनानै जों जानो मोनो बैफोर माने जोंनियावहाय इफेक गोलैयामोन आरो जिहेतु बेयो गावनि नेत नेसुरेलि माने ओ उम गोबोरखिजों बानायनायमोन नङा होमबा? बैफोर मैगंफ्रा ओ जोंनि थाखाय ओ देहानि थाखाय एख' गाज्रि नङामोन आरो।
औ।
अर्गेनिक हासारजोंहाय जोङो मे गं जानायावहाय जोंनि मोदोमावहाय जेबो इफेक्ट जायामोन आरो नाथाय दानियाहाय जिथु जोङो मैगं जायो बैफोर मैगंनिफ्राय जोंनि देहाया जोबोद माने गाज्रियाव गोलैबाय आरो जिहेथु जोङो सोरनियाबा ओ खर' गिदिंनाय जायो सोरनियाबा गेस्तिक जायो सोरनियाबा ओ लिबार गाज्रि जायो बेफोर दि सानाय सुनायफोरखौहाय जोङोहाय आथिखालावहाय मैगं मैलाफोरजोंहाय जोबोरैनो नुनो मोनबोदों आरो। माने जिथु जोङो दिनै मैगं गायदोंब्ला गाबोन फानहैगोन बा दिनै गाबोन मुलि सारनानै जोङो समफोर खानानै एबा गाबोन खानानै जोंनि मैगंफोरखौहाय फानहैनाय जायो। नाथाय जिथु बायग्रा मानसि बेथ' नोंनि मुलि होनाय एबा बैसोरनि मुलि होनाय नुवा जाहैबाय नङा होमबा? बिनिखायनो जोङो जानला मोनला जा जिहेतु बायलाबायनानै जालाबायो बेखायनि थाखायनो जोंनियावहाय आथिखालावहाय गोबां रोखोमनि बेमार जानायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो। बिनिखायनो जोङो ओ जिहेथु जानाय लोंनाय बैफोरनि सायावहाय ओ जोङो गाव गावनि सायाव बेवहाय जोबोर माने मोजाङैनो थाल लानानै जानांसिगौ जाहैबाय आरो आथिखालनि जुगाव माने दायो नोंनि जे मोनसे मैगं गायबाबो एबा मोनसे अर्गेनिक एबा गोबोरखि एबा माबा अर्गेनिक हासारफोरजों नोङो ओ मैंफोर बोखांबाबो एबा मैगं गायनानै जाबबो नोंनावहाय एफेक जाया। आरो जेहुटु नोङो गावनि आखजोंनो ओ गायनानै मोनजानाय नङा होमबा माबायदि समावहाय मुलि होनानै एबा मुलिखौथ' होखाया न' जानाय ओ मैगं फोरनि सायावहाय जि
नोङो अर्गेनिक हासार होनानै नों जानो हायो आरो बैफोरखौहाय नों नि जेन नि जों जायोब्ला निजि बनायनानै जायोब्ला नोंङो नोंनियावहाय जेबो साइद इफेक्ट जाया आरो। नाथाय दानि जुगाव मोनबाय माने गाव गाव नि जि मावनो बानानै एबा निजे बैफोर खेथिफोरखौ मावनो बाना नानै जोंङो बायनानै जायो नाथाय बायनानै जाखांनायनि उनावहाय जोंनिहाव हाय मा बायदि साइद इफेक् जायो एबा म बायदि बेमार जायो जोङो गावनिखौनो निजे हम सहायै बेमार सोमजिग्रा जाबाय आरो जोंनियावहाय दायो नाथाय गोदोनियावहाय जोंनियावहाय मोनसे रोखोमनि दङमोन जिहतु जोङो खारैफोरजों जिखुनु ओंख्रिखौनो जायोमोन आरो अनलइन हक जिखुनु ओंख्रिखौनो जोङो खारैफोरजों जायोमोन आरो थावखौ बारा जायामोन आरो नाथाय दानि जुगावहाय सब बुस्थुखौनो खार खारैजोंथ' जाखालानोसो थाव एरि बुहुत माने थावफोरजोंहाय जों एवखांनानै सावखांनानै जायो आरो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय बैफोर थावफोरखौहाय जोङो गिबियावहाय फास ओंखारजेनायावहाय बेसर नखरनि थाव होननानै बुंनाय जायोमोन जायखौाय जोङो अनिबो बुोमोन आरो। अरगेनिक होननानैबो जायोमोन आरो सिगाङावहाय अर्गेनिकखौनो दुरुनखायोमोन आरो नाथाय दा गुबुं पपुलेसन बारायनायनि जाउनाव एबा गोबां मानसि होयो ओ ओंखारनायनि जाउनाव एबा जायफोर ओ बिजनेस मेन एबा बिजनेस खालामग्रा कम्पानि बैफोर गावसिोरनि लाबनि थाखायहाय जे दानि जिहथु थाव एबा जिहथु जोंना संनायनिफ्राय खावनायनि जिहथु ओ होग्रा बुस्तु बैफोरनि सायाव जोंनियावहाय मेदिसिन जिथु बेफोरखौहाय मिक्स खालामदेरनानै एबा बेलेग बुस्थु मिक्स खालामदेरनानै जोंनि जितु जानाय एबा थाव बेफोरावहाय होना होयो आरो बैफोरखौ होनायफोरखौ जों ओ दानि जुगावहाय मिथिनाय मोननाय जायो आरो। नाथाय जोंनि बैफोर मेडिसिन एबा जिथु बेलेग बुस्थु होदेरनाय बुस्थुफ्रानो जोंनि देहायावाय माने
बेवहाय आथिखालयाव मानसिफोरनि सायावहाय गोबां रोखोमनि एबा बायदि मैया बेमार सोमजिनायखौ जों नुदों आरो।
अब्ला नोंथाङाबो ओ दानि जिु ओ-ओ आथिखालनि जानाय लोंनायनि सायाव एबा दानि जिथु जानाय माबादि जोंनि सायावहाय देहायारि ओ बेमारजों ओ जुजिनाय दङ नोंथाङा एसे ओ बेखवनो खिथानो हागोन ना?
औ हागोन हागोन गिबियावनो आंबो फोरमायलांसै नोंथांनिसिम आंनि रोंनायखिनिखौ बुङोबाथ' जोङो गोदो गोदायहाय जेरै बुंलांदों बिदिनो जों हासार न'नि माने मोसौ जोंनि फिननाय मोसौनि गोबोरखिनि हाफारखौ जों माने बिदिनो आबाद मावनानै माने जानायखौ नुनो मोननाय जायोमोन। दायो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय माने गोहाय बिदिनो मोसौनि हासारजोंनो जोङो मोन बिदिनो न'फोराव गायनानै लानाय म बिदिनो मैगं थाइगंफोराव माने हासार हासार होआलासेनोबाबो जों माने अर्गेनिक हासारजोंनो माने ओ बिदिनो माबा खालामनानै गायनानै माने जानायखौ नुनो मोननाय जायोमोन। दानि जग बुंङो बाथ' बिदि गैला मोन गोन दायो जोङो जा बिदिनो आबादारिफोर जा बिदिनो माने फालांगियारिफोर बिसोर माने मु बिदिनो मुुलिब मेदिसिन फोर होनानै जों माने गोबाव समसिम लाखिनो थाखाय बिदि होनायखौ नुनो मोननाय जायो माने जों बाजारफोराव थाङोबा माने जोङो माने सब सब सब बुस्थुखौबो सब समाव फानजोबनो हाया नालाय औ माने गोबाव सम दाथोंनि थानायनि थाखाय माने मेडिसिन होनानै दोननायखौ नुनो माने खोन मोननाय जायो आरो जायखौ जों न'आव लाबोनानै साननै सानथाम दोनबानो बे बुसथु बथ सेवलांनाय नुनो मोननाय जायो आरो बेखौनो जों माने सेव समाव जाना लाबाथाय जोंनि देहायाव माने गोबां बिदिनो साइद इफेक्ट जानायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै बुंदों बिदिनो खायफा बेरामफोरा बिफोरनिफ्रायनो सोमजिनायखौ माने मिथियो आरो बिदिनो गेस थिगफोर बायदि बायदि रोखोमनि माने बेमारखौ माने जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो थिक बिबदि बिनि अनगायै अनगायैबो आरो आबादारिफोरा माने जायफोरा फानहरगोन बा बे बेफार खालामो माने बिदिनो बेफारफोरनो फानहरो बिसोरबायदि सुबुं फोर आरो आबाद मावनायनि गेजेरजों बिसोर माने जाय आबादा मोजां जाथों होननानै माने इसोर रासायनारि बिदिनो मुलि फोर होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जायफोरा जोंनि खाथि खालायावनो दानि समाव माने गामिफोरावबो माने बे बेफोरबायदिखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जायफोरा हाथाइयाव लांनानै फानहैयो बिसोरखौनो जों माने दानि जुगाव नुनो मोननाय जायो आरो माने बेखौबो बिसोर ओरैबायदिनि थाखायबो बाहायनाय बाहायो माने बिनिबो मुलिनिबो गोबां माबा माबबा थायो नालाय रोखोमनि थायो नालाय बिदिनो खायफा बिदिनो मुं माने एम्फौ नांङैफोरनिबो थायो इदिनो बेफोरखौथ' खालामनांगौ जायो जाय फालांगिरिफोरा नंङाबा गोबां लस जायो बेनि अनगायैबो माने बिसोर माने गोबां फिथाइ थायनाय बेफोरबायदि माने गोबां रोखोमनि मुलि बाहायो आरो बिदिनो बिदिनो सुबुंनि देहाफोराव माने बेफोरो माने खहा खालामो होननानै मिथिनाय जायो आरो आरो थि बेबायदिनो माने बेफार फालांगिफोरा बिदिनो गोबाव समसिम लाखिनानै माने बेखौ फाननायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेनिजों माने गोबां एफेक्ट साइद इफेक्ट जानाय बा बिदिनो बेमार जानायखौ खोनानो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जों दा बुंङोबाथ' गामिफोराव नों हमना ला जोंनि गामिफोरावनो बा सोब गामिफोरावनो बाजारफोराव लांनाय मैगंफोरानो दानियान बो थोर हिसाबै बोथोर गायनाय गासै मैगंफोरखौनो माने बिदिनो मुं हासार माने रासायनारि हासारफोर होनानै गायनायखौ नुनो मोननाय जायो। दा जों अबा जोंनि गामि खाथि खालाफोरावनो मैगं गायनायखौ जों नुयो। दा बिसोरखौनो जों बिदिनो माने मैगंफोरा बुरजा जाथों बा बिफांङा मोजां जाथों होनना नै माने गोबां रासायारि बिदिनो ओ हासारफोर बा मुलिफोर बिदिनो होनायखौ नुनाय जायो आरो। बेफोरखौनो जों माने हाथायाव लांनानै फानहैनाय खौ नुयो ओमफ्राय बेखौनो माने जों खायफा खायफा सुबुंबा जोंनो नोंनो आंनो माने बायनानै जानानै जोंनि देहायारि माने खमजर जानाय बिदिनो गेस्थिक जानाय बेफोरखौ माने साइद इफेक्ट थब जाजोबा नालाय गिबियावनो बेफोरखौ जाग्रोनाय मोनाय जायो आरो दानि सुबुंफोरा इखायनो एसे सोलायनायखौ नुबाय गोदोनि सुबुंफोरा जों दा दानि सुबुंफोरनिफ्राय माने एसे स्ट्रंसिनमोन होननानै मिथिनाय जायो आरो दानि सुबुंफोरा बे मैगं थाइगं फोरनिफ्रायनो माने ओ थ'ब जिउ जोबलांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो गोदोहाय माने जोंनि आबै आबौमोनहा गोबां बोसोरसिम माने थांनानै थानायखौ नुनो मोननाय जायोमोन दायो गोबां सोलायबाय माने बेफोरनि थाखायनो माने उनदै बैसोआवनो खायफा खायफाया माने बिदि जालांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। दा बे बेफोर गिबियावनो जाहोना जाहैबाय बेफोर मैगं थाइगं जों जा जायो बेफोर माने बेफोरनि थाखायनो जों जायोहोनानै मिथिनाय जायो हमना लानो हायो आरो मानोना जों एसे हमनो हाखायो नालाय बेफोरखौनो जों जादों होननानै जों एसे आन्दाज मोननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। आरो बिनि अनगायैथ' आ बुंङोबा गोबां दं जोंनि समाबो जाना फैबाय नालाय जोंङो बे जों दा माने जोंनि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायलायनायखौ जोंङो बेखिनियावनो आं नोंथांजों राय्लायनानै माने दसे समनि आयदाखौ आं बे समाव फोजोबनोसै सानबायमोन आरो नोंथां
अ जागोन दे।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
आ गोजोन
ओ